अह औ खोनादों खोनादों नोंथां।
औ
औ नोंथां नोंथाङा औ नोंथाङा मानोबा फन खालामदोंमोन?
आं कल खालामनायनि जाहोना नोंथांजों आं एसे सावरायनो थाखायसो कल खाला- मदोंमोन एसे बैसागु बैसागुनि बागै नोंथाङा अ बैसागो फोरबोनि बागै। नोंथाङा बैसागो फोरगो फोरबोनि बागै एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन नोंथां।
औ।
नोंथाङा खोनादोंना?
खोनादों नोंथां खोनादों।
अ ओ बुंनो थांङोबा जोंहा बै- अ बुंनो थाङोबा जोंहा बैसागो आरो ना? बे बैसागो फोरबोआ माने जोंहा गोदो गोदायनिफ्रायनो माने माने बरफोरा माने बे बैसागुखौ जोबोद गाजा गोमजायै फालिबोखायो आरोना। बेजों लोगोसे जोंहा बैसागुखौ ओ मोसौ बैसागो आरो मानसिनि बैसागो बेबादि बाहागोआव रानो आरो ना। ओ बेजों लोगोसे जोंहा आरो जोंहा जोङो मोसौ थुखैयो बे मोसौ ओ मोसौ बैसागुआव जों मोसौखौ सैथ्र दाननि जोबथि सान एबा खालाराव जों मोसौखौ थुखैनाय जायो आरो। जोंहा बेयाव मोसौ थुखैखां- ना ओ मोसौ थुखैनाय समाव गोबां रोखोमनि फिथाइ-सामथाइ नांगौ जायो आरो ना। ओ बेहाय जेरै- ओ पाइनालाव, फान्थाव, दिग- लिति, थाराइ, बेफोरबादि नांगौ जायो। बेखौ माने जोंङो ओ मो- सौ जाय दिनखालि मोसौ थुखैगोन माने बेनि सानसे सिगाङावनो माने जों बुथुमखाना दोनफैनाय जायो आरोना नोंथां। बेनि उनावहाय जेब्ला जोंङो बेखौ ओ जेब्ला जाय सानखालि जों मोसौखौ थुखैगोन बे दिनखालि माने जोंङो फुङावनो सिखारनानै दुगैस्रां-लोब- स्राङै मोजाङै माने औवानि आरुं जिरनानै माने आरुङाव बेखौ फिसा फिसा हानानै माला सुनायखौबो जों नुनो मोनो आरो ना। खायफा खायफा सुबुंफोरा माने बेखौ ओ खायफा खायफा बेबादिनो
औ। औ खोनादोंना नोंथां।